हेलौ औ खोनादों खोनादों नोंथां दासो खोनादों
औ औ औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सा याव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ
खोनादों
फा खोनादों दे सावरायजा
बे आयदायानो जाहैबाय औ बे आयदायानो जाहैबाय आबहावा गुबुंले जानाय बिनि बागै आं सावरायनो नोंथांजों सानदोंमोन दा नों नोंथाङा बिनि बागै फोरमायनो थाखाय एसे
औ औ खोब मोजां आयदा नोंथां जों बुंनांगोन आबहावा बुङोबाथ' जोङो मिथिंगायाव थानाय गुबुन गुबुन बिथिंखौनो बुंनांगोन जेरै बार मण्डल हा मण्डल अर मण्डल
उ औ नोंथां औ
बेफोरखौ गासैखौबो लाजोबनानैसो मोनसे आबहावा जायो नङा होमबा
औ औ नोंथां
दा ओ माने आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला आबहावाया खोब आबहावानि फारसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय मानोना आथिखालाव जोंनि आबहावानि थासारिया
उम
मोजां नंला आरो माबलाबा नांनायनि बाराव मालाबा नांनायनि बारा बिदि उन्दुङो दा बैफोरनि बाथ्राखौ जों साननानै आबहावानि सायावहाय खोब सांग्रांथि होनायनि गोनांथि दं आरो
गोनांथि दङ
दा जोङो गुबैयै आबहावाखौ बेलेन्सआव लाखिनोब्ला बा मोनसे समान थाथायाव लाखिनोब्ला जोङो गिबियावनो मा होनो बार गुबुंनाय दै गुबुंनाय हा गुबुंनाय
औ नोंथां औ
बेफोरखौ जोङो आरो मा होनो साउन्नि गुबुंनाय साउन्ड एबा खोदोबनि गुबुंनाय बेफोरखौ होबथानांगोन आरो बेफोरखौ जोङो बेलेन्सआव लाखिनांगोन आरो आरो मिथिंगानि जिब जुनार बिफां लाइफां जोबस्रांनायखौ जोङो ओ होबफानांगोन आरो बेफोरखौ जोङो मोनसे बेलेन्साव लाखिनांगोन आरो होनबासो जोङो आबहावाखौ मोजां थासारियाव लाखिो हागोन नङा होमबा नोंथां औ दा जोङो जुदि आबहावाखौ जोङो मोजां थासारियाव लाखिनोब्ला बा समान थासारियाव लाखिनोब्ला आं दहाय बुंनाय बायदिनो गुबुन गुबुन बिथिंखौ नोजोर होननो गोनां
उम
ग्लबेल वार्मिं बा मुलुगनां बिजों बांनाया मानि थाखाय जादों मुलुगनां बिदुं बांनाया बेखौ बिनि जानायनि जाहोनानो जाहैबाय बिफां लाइफां जोबस्रांनाय बिफां लाइफां जोबस्रांनाय गारि मथर बांनाय इन्डास्ट्रि बांनाय
औ नोंथां औ
आरो सलार सिस्टेम सलार सिस्टेम इन्सटलेसन जानाय गिदिर गिदिर टावार गायसननाय बैफोरनि गेजेरजों बिदों बांनाया बांसिनै जानानै फैदों आरो
औ नोंथां औ
दा बै दा अब्ला जोङो जुदि बैबायदि बिथिंनि थाखाय जुदि बिदुं बांनाया जादोंबा दा बैबायदि इास्ट्रि गाय संनायफोरखौ जोङो माने गोबां गायसन लानो हथांग गाय यसननायखौ जों होबथानांगोन आरो गायस'नोब्लाबो बेखौ जोङो गोनोखोआरि राहाजों बेखौ होबथानायनिनो राहा लानांगोन आरो जे इन्डास्ट्रि गायस'नोबा जोङो बे माबोरै ग्लबेल वारमिं बा मिथिंगायारि खहानि
औ
मोनगोन बिथिंखौ लानानैसो जोङो थांखि आरो खाबुफोरखौ नायनानैसो जोङो गायसननांगोन आरो दा बेनि अनगायैबो जोंङनो बुंनांगोन ग्लबेल वार्मिं फारमिंनि माखासे बिथिंखौ जों होबथानोबा जोङो दहाय होननाय बदिनो बिफां लाइफांखौ जोङो दानस्रांनायनिफ्राय मोनसे मा होनो होबथानाय राहायाव फैनांगोन आरो आथिखालाव जोङो गुबुन गुबुन नोगोर सोहोर फाथिनायखौ जों नुनो मोन्दों नोगोर सोहोरफोराव जोङो फफां लाइफां। बिफांफोरखौ जों नुनो मोननाय जायाखै जिब जुनार थानो हानायनि। औ गुबुन गुबुन जिब जुनार थानो हानायनि बा एम्फौ-एनला थानो हानायनि मोनसे केपासिटिया गैया जालांदों मानोना गुबुन गुबुन जिब-जुनार बिफां लाइफांफोरा मा होनो। एम्फौ एनला जिब जुनारफोरा बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो थांनानै थायो। दा बिफ लाइफां गैयिनि थाखायनो जिब-जुनार फोराबो जोंनि मिथिंगायाव थानो गोनां जायफोर आबहावाखौ मोनसे समानथि लाखिनायावहाय गोहोम। खोख्लैयोमोन बैबायदि जिब जुनारफोरखौबो जों आथिखालाव गोमालांनायखौ नुनो मोननाय जादों। नङा होमबा नोंथां औ दा बेफोरनि। नि थाखाय जोङो नोजोर होन गोनां आरो खोबनो दा जोङो। औ दा जोङो ग्लबेल वार वारमिंनि बाथ्राखौल' जोंनो बुंनो थांना ला बा मुलुगनां जों बांनायनि सोमोन्दैल' जों बुंनो थांला जोङो गिबियाव होबथानो गोनांब्ला। बाथ्राफोरखौसो जों साननो गोनां जे जोङो। बार गुबुंनायखौ होबथारनोबा जों मा मा खालामनांगोन बार गुबुंनायखौ जों होब बथानोब्ला जे जोंनि गारि मथर रावहाय मा होनो सि एन जि सि सि एनजि बा गेसनि गेजेरजों खारग्रा बा थावनि गेजेरजों खग्रा
ओ ओ।
बे इन्जिनिखौ जोङो बियो खालामनांगोन आरो। जेरै पेट्रल िजेल पेट्रल डिजेल। फोरनि गेजेरजों खारगोन गारि फोर गोबां उखुन्दै खुबैयो नङा होमबा जाय सुबुं माहारिनि देहानि। थाखायबो गाज्रि खालामो गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरनि थाखायबो गाज्रि खालामो। आरो बिफां लाइफाङा जुदि खम जायोबा बिफां लाइफांनिबो खहा खालामबावोसो।
खहा खालामनो।
दा बेनिखायनो जोङो बेबायदि ग गारि मथर बांनायखौ जों होबथानांगोन आरो जुदि गारि मथर बांनाय जों होबथायाबा बेखौ गुबुन राहायै गोनोखोआि राहाजों जोङो। जाहाथे बेबायदि मोनसे गुबुंले बारहावानि गुबुंलेया जाया बेबायदि मोनसे। जों नोजोरखौ लानानै जोङो बानायनांगोन आरो गारि मथर बानायोब्लाबो। बेफ्राय जोङो नाङा फाङा माखासे गोनोखोआरि मुवाफोर दिहुननायफोरखौ जोङो दामोल दामोल खालामनानै जोङो। सावनायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन आरो।
नोंगौ नोंथां।
सावोब्लाबो जोङो एसे एसे एनै सावनानै बेखौ औ दाखोर दालाफोरखौ आरो। एसे एसे ज दङ गोबाव दङ आरो नोंना औ दा
उम।
बार गुबुंनाय महरैथ' जोङो बेफोरखौ बुंनो थाङो गुबैयै बे बेफोरनि जाहोननि थाखायनो जादों आरो बार गुबुंनायनि थाखाय जोंहा केन्सार बेरामा जोंनि गेजेराव जायो बिगुरनि बेरामा जायो जोंनाव मेगननि बेराम जायो जोंनाव बारगे लोंनायनि थाखाय।
औ नोंथां औ।
दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन गुब गुबुंनाय दङ दङ। जोंहा हा गुबुंनाय दङ जोंहा दा बे। फोर आरो दा नोंथांखौ आङो फंनैसो बे हा गुबुंनाय आरो दै गुबुंनायनि सायाव बुंनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय
जागोनथां जागोन जों हा गुबनो नाय होननानै बुङोब्ला आरो जोङो गिबियावनो बुंग्रोथारनांगोन। जोंदि माखासे रासायनारि हासार बाहायो मैगं थाइगं गायनायाव आबाद मावनायाव नङा होमबा माखासे रोखोमनि जोङो रासायनारि हासारफोरखौ जों से नाम्बारावनो जोङो आबादारिफोरा बाहायो गोबाङानो जोङो बाहायनायनि बाहायबाय थानायनि जाहोनाव बाहायबाय थानायनि जाहोनाव बोसोरै बोसोरै बेबायदि बाहायनायनि जाहोनाव जोंनि हाया सिगांसिनै गाज्रि जाग्रोदों जायनि गेजेरजों जोङो हाखौ हासार गैयै जोंनि थाखानाय जि हासार बेखौ थैलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेवहाय से नाम्बाराव हाया गुबुंले जादों। नङा होमबा नोंथां? बेनि अनगायैबो खोनादोंना नोंथां? हेलौ। नोंथां। औ बेनि अनगायैबो जोंहा हा हा गुबुंलेनि गुबै जाहोना रासायनारि हासार बाहायनायनि अनगायैबो जोङो बेवहाय माखासे दारिमिनारि जि खामानि मावनाय बैयाव दारिमिनयाव जि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायाव माखासे गाज्रि गाज्रि गेसफोर बे दारिमिन सिंनिफ्राय ओंखारनाय बेबो हायाव सोना हरनायनि जाहोनाव बे हाया गुबुंले जादों। ग द दा एदा नोंथां। हेलौ। नोंथां। हेलौ। बेनि अनगायैबो जोङो दै गुबुंनाय नोंथाङा सोंदों दै गुबुंनायनि गुदि जाहोनानो जाहैबाय। जोङो माखासे दारिमिनफोरनिफ्राय गाज्रि गाज्रि जि दै गगारनाय जि सिगार जानाय दै बेफोरो खौ बेफोरखौ दैयाव हरनायनि जाहोनाव बा दैयाव गिदिर गिदिर दैमा दैसाफोराव हरनायनि जाहोनाव जोंहा हाया गुबुंदों बबा दैया दैया गुबुंदों। जायनि जाहोनाव जोङो नाफोरा थैनो गोनां जादों अक्सिजेन खम जानायनि जाहोनाव आरो बेनि अनगायैबो जोङो जिब जुनारफोरखौबो गोबां खस्थ' मोननाय जादों नुनो मोनदों। जायखौ जों लोङोब्ला जोङो बेराम आजाराव गोग्लैगोन दा बेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो जोङो गुबुंनायनि बेलायाव हानि बा दैनि अनगायैबो जों माखासे रोखोमनि गुबुंनायफोरखौ जों नुनो मोनबावो जेरैबायदि आं फोरमायनो नंदों जोंहा लाइट लाइट पलिुसन आरो लाइट एबा जि सोरां सोरांनि पलिउसन ओमफ्राय बेनि अनगायैबो मोनसे दंबावो साउन्ड एबा सोदोबनि पलुसन सोदोबनि पलुसन होननानै बुङोबा जोङो बायदि रोखोमनि जेरैबायदि गारि मथरनि गाब ओ गोसायै गाबनाय हर्न होनाय। जोङो रंजानाय बाजानायफोराव जोङो दामनाय देनायजों मोसानानै गो मिथिंगायाव जोङो दावराव जाहोनाय बे जाहैबाय मोनसे जोंनि ओ सो साउन्ड एबा सोदोबनि पलिउसन गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोरनि जोङो बायदि रोखोमनि साउन्ड ओंखारनानै ओ ओ जाय साावन्डफोरखौ जों खोनासंनो हाया बा मेसिनारि जिनिसफोरनिफ्राय जि सोदोब ओंखारनाय एबा साउन्ड ओंखारनाय बेखौ जोङो ओ सोदोब गुबुंनाय होननानै बुंनो हागोन। जेरैबायदि लाइट लाइट गुबुंनाय जोंहा दंबावो आं बुंबावदों दहाय बे लाइट गुबुंनायाव ओ जोंहा ओ मोनानि समाव जेराव मेराव लाइट गारि मथरनि लाइट फैलाबायनाय ओ लाइट होनानै सुनाय बेनि गेजेरजोंनो लाइटफ्रा गुबुङो बेनि अन ओ बेनि अनगायैबो जोंहा जेरैबायदि बबेबा लामा स लामाफोराव सोहोरफोराव गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि लाइट होनायनि गेजेरजों। जों जायखौ नायनो हाया मेगननियाव जोंहा खहा जायो बैफोर जिनिसफोराव फोरनिफ्राय जोंनि मेगननि जि नुसारनाय बेफोर खहा जायो। दा बेफोरखौ बेफोरनिफ्रायबो जोंहा ओ लाइटनि बा जि सोरांनि गुबुंनाया जायो बेखौ आं उम नुदों। दा बेबायदिनो जोंहा गुबुंनायफोरा गोबां रोखोमनि दा बैफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय जोङो गाव गावनो साग्रिद जानांगोन जोङो ओ जेरैबायदि दै ओ दै गुबुंनायखौ हमथानो थाखाय जोङो इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय जि गाज्रि दै गनाय बेखौ जोङो खमायो ओ बे दै गनायखौ जोङो दैयाव डाइरेक्टलि हरालासिनो बेखौ जोङो माखासे रासायनारि थासारि ओ आदबजों ओ बेखौ साफा खालामनानै बेखौ जोङो बाहायफिननो हानाय मोनसे सोदांफिननो हानाय। थासारियाव जों लाबोनो हायोब्ला मोजां जायो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो हा गुबुंनायावखौ जोङो नायोब्ला हा गुबुंनायाव जोङो। हायाव जोङो रासायनारि मुवा बेसाद बाहायनाय हासार थासार बाहायनायफोरखौ जोङो खमायनानै। होनांगोन जों अब्लानिफ्राय अब्ला जोङो।